हेलौ नोंथां औ
खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ मा खालामगासिनो नोंथां?
नोंथां आं दङ गरम मोननायाखाय एसे बार लानो होननानै ओंखारना दङ लामा याव नोंथां।
अ आंबो दङ नोंथांनाय बिदिनो जिरायनानै। अ बिदिबाथ' नोंथाङा फ्रि दङना नोंथां? अ आं नोंथांजों माने सावरायनो होननानै एसे फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
नोंथां सावरायजागोन।
औ औ आं आं माने नोंथां जेनेबा बर' हारिनि जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिम। मा-मा सोलायबोनाय बेफोरनि बिथिंफोरनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। जेरैहाय सोलायनाय होनोबा नोंथां जेरै जानाय-लोंनाय। गाननाय-जोमनाय बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां? औ जेनेबा आं। एसे बुंग्रोनोसै नामा नोंथां? औ जेनेबा। जों बर'फोरनि गेजेराव। जेनेबा सोलायनाय होनोब्ला जेनबा आं जानाय-लोंनायखौ बुंसै फार्स्टआव। जानाय-लोंनाय होननानै जेनेबा बर'फोरनियावथ'। जेनेबा बर' हारियाथ' जेनेबा ओंखामखौनो गाहाय हिसाबै जायो नङा होमबा नोंथां? ओंखामजों लोगोसे ओंख्रि जानाय बेफोराव जेनेबा सोलायबाय। गोदोथ' बांसिन। बांसिन बर'फ्रा गावनि न'आवनो बांसिन गावनो मैगं-थाइगं गायनानै जायोमोन। ना फिसियोमोन दाउ, अमा, हांसो बेफोरखौ फिसियोमोन बेफोरखौथ' दासिमबो फिसिनाय नुयो नोंथां नाथाय। अब्लाबो दा बर'फोरनि जानाय-लोंनायाव एसे सोलायबाय आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा जेरै-गोदो माबायदि जायोमोन होनना बुङोबा जेरै-सबाय, साम', अनला, दाउ बे। बेफोरखौ जायोमोन नङा होमबा? नाथाय। दाबो जायो जानाया अब्लाबो माने हाथाइ-बाजाराव बायनाय मैगं। बेनिफ्राय आरो बेनि अनगायैबो दाना मा जाबाय जेनेबा बै हटेलफ्राव मोननाय जेरै- मेगिनो, सावमिन माबा फ्राइड राइस, मम'। औ चिकेन मा होनो बेखौ? चिकेन पाकरा आलु सब मोनो। बेफोरबायदि जानाया सोलायनाय फैबाय आरो नोंथां।
गोबां औ।
गोदोथ' बर'फ्रा बेफोरखौ माने बांसिन जानाय हुदायानो गैयामोन नङा होमबा? बेफोरनि अनगायै न'फ्राव बानायनाय फिथा, लारु। बेफोरबायदि बानायनानै जायोमोन नङा होमबा? औ दा आरो बेनि अनगायै लोंनायनि बेलायावबो जेरै दाथ'। मा होनो बेखौ कलद्रिंस ना मा होनो नोंथां थान्दा? औ बेफोरबायदि सोलायनाया फैबाय आरो जेनेबा गोदो। गोदोथ' बिदि लोङामोन बर'फ्रा जेनेबा बर'फ्रा गोदो माने मा लोङोमोन बै बैग्रि फिथाइखौ फोराननानै। न'आव दोनोमोन बेखौहाय दाबायदि गरम बोथोरबा माने दैयाव। जेनेबा दै जगफ्राव लानानै माने दैजों लगायनानै ओमफ्राय। बानलु एसे। सिनि एसे संख्रि बेफोरबायदि होनानै माने माबानानै बेखौ बैग्रिखौ नाफ्रुनानै जेनेबा बिदै। बेखौ मिक्सार खालामनानै बिदि लोङोमोन आरो नोंथां गोदो औ आंबो। गोबां मोनलोंबाय नोंथां माने मोजां नाङो देहाखौ बिदि लोंबा। औ आरो बेनि अनगायैबो बै मोनसे दङ' मा होनो बेखौ? माबा फिथाइ होनोमोन नोंथां बेखौ मा होनोमोनथाय? आंबो एसे बावबाय। हा औ-औ-औ बेखौबो बि। दि बानायनानै लोङोमोन आरो नोंथां।
आं एसे मिथिदों खिन्तु आं जोंथिं दानो नुनो मोनदों आरो बे फिथाइखौ नोंथां।
अ! ना थाइखा होनोमोन‌ नामा नोंथां? थाइखा होनो बेखौ औ। औ माने बिदि लोंबा मोजां मोनो ना। नाथाय दा बेफोरनि जायगायाव दा गरम बोथोराव जोंना थान्दा फैबाय लोंनाया नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ। दा आरोबाव बेनि अनगायै जोंना बर'फोरनि गेजेराव फैबाय गाननाय- जोमनाय नङा होमबा?
औ।
गाननाय जोमनायावबोथ' दा बर'फ्रा माने गोदो बर' आइजोफ्रा गावसोरनो जि दानानै गावसिनि आखाइजोंनो दांनाय बिलिरनाय दानानै आगर आखाइ मोजां समायना रमायना आ एरनानै गानोमोन। नाथाय दा बिदिखौ नुनो मोनला नोंथां गासिबो सोलायनाय फैबाय आरो बांसिनानो जेनेबा दख'नानि जायगायाव दा लंपेन्ट फैबाय। कुरथि फैबाय कुरथि होनोना खुरथा होनोमोनथाय नोंथाङा आंबो बारा मोजां मिथिया।
औ कुरता होनो नोंथां।
दा बिदि फैबाय आरो बि बिदिनो बर' हौवाफ्राबो दा बांसिन गामसाखौ बारा माने गोजान जायगायाव थांबा माने गामसा गाननानै नै थांला आरो नोंथां माने दाथ' लपेन्ट जाबाय गोदो माने बर' हौवा फ्रा बांसिन माने लंपेन्ट गानालासिनो गामसाजोंनो हान्थियोमोन आरो नोंथां बांसिन गोदो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो आरोबाव जेरै देलायनायफ्रावहाय दा हाथाइ बाजाराव मोननाय आसान, खेरा बेफोर बायदिखौ गोबां गाननानै थांसै आरो बर' आइजोफ्राबो नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरखौ बांद्राय दि गानानै देलायामोन नोंथां बर' आइजोफ्रा।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
दा आरो बेनि अनगायै आं मोनसे मोजां मोनसे खोथा बुंबावनो सानो जेरै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोलायनाय होनबा जेरै हाबा
उम उम।
औ माने हाबायावबो माने गोबां सोलायबाय आरो नोंथां।
औ।
जों गोदो जोंनि बर'फोरनि समाजारि हाबा होननानै बुङोब्लाथ' हाबा गोलावा जायोमोन जोंहा बेवहाय जेरै सायनासालि बानायनाय बेनो मेन नङा होमबा बेखौ बयबो मेगनजोंनो रोखा रोखायै नुखायो।
औ।
बे माने जेरै थालिरनि खुन्थिया गायोमोन फार्स्ट गिबियावनो गेजेराव बे दा बेफोर बायदि थालिरनि खुन्था गायनाय नेम गैला माने गोदो थालिर बिलाइजोंनो सायना सालि बानायोमोन। नाथाय दायो बिनि सोलायै मा जाबाय माने लाख लाख फैसा गारनानै जेनेबा मा होनो टेन हाउस बिदि माने साजायनायखौ नुसै आरो नोंथां। आरोबाव बेनि अनगायै जोंहा जाबावबाय जेरै हाबायावनो संनाय खावनायनि बेलायाव नायबा नुनो मोनो जेनेबा गोदो दो गामिनि रायजोफ्रानो खौसेै लोगो नां जेनेबा जमा जमायै ओंखाम ओंख्रि सं संनानै जाहोयोमोन रायजोफोरनो।
उम नंगौ।
माबा जाबाय माने मोनसे जेनेबा ओंखाम संग्रा जेनेबा माबा थाखायो दाना बेफोरखौ माने हायार लेंहरो आरो फैसा होनानै
उम
ओ दा बेफोर बायदि सोलायनाया फैबाय आरो बेजों लोगोसे दा माने मेइनलि मा नुयो हाबायाव जेनेबा हौवा गोदान हिनजाव गोदानफोरनि माबाखौ नुयो आरो जेनेबा सोलायनायखौ।
औ।
जै गोदो बर' हौवा गोदान हिनजाव गोदानफ्रा जेरै हायावहायनो बिदि मोनसे मोजां जिरायग्रा बिदि जब माबानानै बनानै जेरै जिरायोमोन रायजो राजाफोर जेनेबा दान होनायखौ आजावनो थाखाय नाथाय दानिया बेनि सोलाय माने मा जाबाय जेनेबा मोजां मोजां दामि दामि फारलें बा बबेनिफ्रायबा भारा लांथ'नाय जेरै रै मोजां मोजां जिरायग्रा बेफोरबायदि लानानै माने साजायनानै बेदि सोलायनाय नुबाय आरो
ओ नोंथां औ दा ओमफ्राय आं एसे बुंलायनोसै नामा नोंथां मा होनना बुङो नोंथांथ' बुंबाय गोबां सोलायनाय आंबो एसे बुंनोसै आरो सोलायनाय दा मइेनलि सोलायनाय होनना बुंबा नोंथाङा बुंनायनि बागै आं एसे बुंनोसै दा जोंनि न'खराव बाहायनाय आइजें आयला बेयावबो जों गोबां सोलायनाय नुबाय आरो ना
औ
जेबायदि जोंहा गोदोनि समाव खादा बाहायोमोन खिरखा बाहायोमोन दाना बेफोरखौ बां द्राय नुनो मोनला बेनि जायगायाव जों मा बाहायो बायनाय प्लास्टिकनि बायनाय बायदिसिना लोगोसे सिलभारनि
औ नंगौ
माइरं मुसुनो थाखायबो जों माखौ बाहायो सिल्भारनिसो बाहायो जों दाना गोदोथ' सिलभारनि बाहायो होनना बुंजाथावामोन जोङो गोदोथ' आखाइजों हेबनाय बा बे खादा खिरखा बा मायबा माया खिरखा जानो हागौ आरो ना खादाया एसे बेलेग खिरखाया एसे बेलेग दा आं बिनि बागै बुंला जेनेबा बाहायोमोन आरो मो मैगं सुनो थाखायबो बा बायदिसिना माइरं बायदिसिना सुनो थाखाय जों बैफोरखौ बाहायोमोन नङा होमबा गोदोनि समावहाय गावनि आख जों बानायनायफोरजों दाथ' बेनि सोलायै बे सिलभार बायदिसिनासो बाहायो
औ औ नंगौ नोंथां
गोदोथ' फरायसालिफोराव थाङोब्लाथ' बिदिथ मथर मथर बायदिसिना गैयामोन मथर गारि बा
औ
साइकेल बायदिसिना गैयामोन बै समावथ' थाबायनासो थाबायनानैसो थाङोमोन।
औ औ
सालिफोराव थाङोबा आरो नोंथाङा बुंखाबाय जेनेबा गोदोनि समावहाय लंपेन्ट बिदि हाफ पेन्ट बिदि गानामोन होननानै नङा होमबा फरायसालिफोराव थाङोबा गोदोनि समावहाय बिदिनो दुथि गाना थाङोमोन ओ बै समाव ओमफ्राय फरायसालियाव थाङो हमबाथाय बेग गैयामोन नङा होमब नोंथां बेकनि जायगायाव सोरबा मा लाङोमोन बस्थाफोरखौनो मेरायनानै आरो बैयाव जिरायहैफा जिरायहैफानो थाखाय फरायसालियाव जिरायहैनो थाखाय बस्था लांफाखानांगौ जायोमोन आरो ओ नोंथां बे बस्थाफोरावसो जिरायनानै माने बिसोरो क्लासखौ खालामनांगौ बा फरायनांगौ बिदि जायोमोन आरो
औ
लोगोसे गोदोनि समाव जों मा लिरोमोन सिलाराव सिलार होनना बुङो जोङो बे सिलारावसो जोङो हांखोफोरखौ लिरोमोन आरो
औ नोंगौ नोंथां
औ बे हांखो लिरनायावबो जोंहा मा बाहायोमोन मोनसे पेन्सिलबो बाहायोमोन पेनसि माने पिन्सुल होनना बुङो जोङो नोंथां पेन्सिलबो नङा बियो बे पेन्सिलखौ हाजों बानायनाय बेफोरबायदियोन आरो बेजों सोलिनांगौ जायोमोन आरो
औ
गोदोनि समाव फरायसालि फोरखौहाय नायनो थाङोब्लाथ' फरायसालिफोरा फरायसालि बायदिखौनो नुहोरामोन आरो मोनसे मा मोनसे सायनासालि बानायना दोननाय बिदि बे-बेफोरबायदि जायोमोन आरो जेराव बिथिंबो बेरा गैया बेथिंबो बेरा गैया आरो बेबायदि जेनेबा माने हाब्लाल'सो जेनेबा दै गोलैया बेबायदि जायगाफोरावहाय माने फोरोंनाय जायोमोन नालाय, नङा होमबा?
औ नंगौ
ओम बेबायदिमोन आरो आरो गोदोनि समाव मामोन जोंहा लाइटबो गैयामोन नोंथां गोदोनि समाव जोंहा ओ अरजों खायफायाथ' अरखिफोरजोंबो फरायदों जानांगौ नोंथां।
औ औ
आरो अखाफोरनि लाइटजोंबो फरायदों जानांगौ गोदोनि समाव। मानोना मा होनो हर से हराथ' बेफोरबायदि जोङो अरजोंथ' थाबाय थानो हाया। नङा होमबा नोंथां? खोमोरनो गोनां जायो जोङो अबेबा समाव
औ
आरो गोदोनि समाव जों केरासिन-केरासिन बाहायोमोन नोंथां
ओं नंगौ नोथां।
थाखाय
औ औ
माने गोदोनि समखौ बुंनो थांब्ला जों खोमसियावनो थायोमोन होनना बुंजायो आरो नोंथां।
औ
जों दासो देरनानै जोङो गोमोथाव-गोमोथाव खायसे लाइट बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जों नुनो मोनबाय। नङा होमबा नोंथां? जेराव जों हरसे हरा जों मोनसे मा होनना बुङो बेखौ सोराङाव थानाय बायदि मोनो आरो नोंथां। दा बेफोरबायदि गोबां सोलायनाय फैबाय।
औ
नङा होमबा नोंथां? दा बिसिनि गेजेराव आरो नों थाङा माबाफोर बुंनो गोसोबा बुंफिन जागोन आरो
औ नोंथां सोलायनायावथ' गोबां दंबावो नोंथां जेरै-आबाद मावनायफ्रावबो नुनो मोनो नोंथां ओ जेनेबा आबाद मावनायावथ' जों गोदो बांसिन माने हानद्रेदाव हानद्रेद पारसेन्ट नांगोलजोंनो हालेवनानै माइफोरखौ गायोमोन। नङा होमबा नोंथां? जेरै- मैगं-मैला गायनो थाखायबो नांगोलजोंनो हालौवोमोन। दाथ' बेफोरनि सोलायै नोंथां मा फैबाय दाना टेक्ट'राथ' फैबाय, नङा होमबा? आरो आथिखालाव मा फैबावबाय माने बै मैगं-मैला बारि जेनेबा फिसा-फिसा दब्लायफोरखौ एवनो थाखाय माने हन्द टेक्टर माने मि नि टेक्टर माने फिस-फिसा टेकटर फैबावबाय नों थां जेनेबा दब्लायसे-दब्लायनै मैगंफोर गायनो थाखाय
नोंंगौ नोंथां।
ओ बेनि अनगायै दानिया मा जाबाय माने आबादखौ जेनेबा थाब आरो साबसिन हामसिन मोननो था खाय मा जाबाय माने रासायनारि हासारफोर फैबाय जेरै-गोदोथ' जेनेबा गोबोर खि हासारफोरजोंनो गायोमोन नालाय नोंथां।
उम
दायो मा जाबाय माने रासायनारि हासार जेनेब्ला माने बाजारफ्राव जेनेबा बायबा मोनो। नङा होनबा? आरो बेजों लोगोसे जोंहा फैबावबाय जेनेब्ला मा हो नो आबाद मावनायावनो नुनो मोनबावो जेरैहाय जेनेबा आजिखालि माइ गायग्रा मेचिनबो ओंखारबाय माइ हाग्रा मेसिन ओंखारबाय माने मानसिनि गोनांथियानो गैला आरो नोंथां। औ
हाजिरा मावना जानो सम मा होनना बुङो बेखौ जेनेबा खाबु मोनला आरो
औ जेनेबा सानसे समावहाय माने लासै लासैनो जेनेबा मानसिनि गोनांथि गैयि बायदि जालांनायखौ नुसिगोन आरो नों थां जेनेबा गासिबो खामानिया माने मेसिनावानो मावजोबसिगोन होननाय बायदि जाहैसिगोन आरो
औ नोंथां।
औ